औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालामनाय दं?
औ आं दा ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
औ ओ नोंथां खौ माने ओ कल खालाम फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ जेरै- जोंहा मोनसे आयदानि सायाव माने नों थां नों सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों आरो नोंथां औ ओ जोंना आयदायानो जाहैबाय जेरै- जोंना ओ जोंनि बर' सुबुं फोरा जेरै- गोबां सि दायो नङा होमब्ला नोंथां बिदिनो जोंना जोंनि बर' हारिफोरा ओ गोबां सि दानानै फालांगि खालामनानै गोबां बिदिनो ओ सोलिबोगासिनो आरो बिनि बागैनो ओ एसे से गुवारै माने सावरायलायनोसै जों सानैजों नोंथां ओ औ जेरै- जोंना ओ नोंथाङानो एसे सिगां माने ओ सावरायनाय एबा फोरमायना होग्रोदो
औ जागोन नोंथां औ जोंहा माने बेबायदिनो दानाय लुनाय होनोब्लाथ' जोंहा माने दानि समाव जोङो बेबायदि बर' न'खरफोराव माने बेबायदि हि जि जोम दानायफोरखौ जों गोबाव नुनो मोनग्रा जाबाय
औ
औ गोदोहायथ' जोङो माने बे बेबायदिनो मोनफ्रोमबो माने गामियाव न'खरफ्रोमबो आ न'खरफ्रोमबो माने आइजो फोरनियाव गंसे गंसे हिसानसालिफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां औ औ दाथ' जों जोङो माने बेफोरबायदि नुनो मोनला औ गोदोहाय थ' जोंहा माने गोबां बेबायदिनो औ बर' आइजोफोरा गोबां सि सि जोम दानायाव आखा फाखामोन आरो
औ नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो गोदोहाय जोङो माने गोबां बेबायदिनो न'आवनो जि जोम दानानै बे बायदिनो बायदिसिना आगर आगरफोरखौ होनो रोङोमोन आरो नोंथां
औ नंगौ नों
औ बेबायदिनो जोंहा माने दा बेफोर बर'नि आगरफोरा गोमालांनो हमबाय आरो। दा औ बेबायदिनो जोंहा माने बर' सल'मे जों बर' बर' सल'मायाव जों मोनोमोनदि जेरैहाय जोंहा आसागि बैसागि औ बिसोर बिब' बिनानाव सानैया माने बिसोरनि खाथिजों माने अख्रांजों दाउ मासे बिरोब्लाबो सिखिरि मासे बिरोब्लाबो बिसो सोर बेनि महर बेनिखौ गोसोआव लानायनि लोगो लोगो माने आगरनि म हर होयोमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिसोरो बायदि बायदि माने बायदि गाबनि बेबायदिनो आगर एरोमोन। बेफोर आगरफोरा जाहैबाय जोंहा जेरै लाव बेगर।
औ।
औ फारेव मेगन बैग्रि बिबार बेफोरबायदि बायदि बाय दि दोङो आरो नोंथां औ नाथाय जोंहा बेफोर आगरफोरा दा गोमालांनो हमबाय आरो नोंथां। औ औ बेबायदिनो जोंहा माने गोदोहाय जोङो नुनो मोनोमोन जे जोंहा बर' आइजोफोरा बेबायदिनो माने- जोङो दाउ जों लामाफोरजों बेरायनो थाङोब्ला नुनो मोनोमोन जे जोङो माने लामा सेरजोंनो माने गावबा गावनि न'नि लामायाव बेबायदिनो हिसान सोंनानै बर' आइजोफोरा खर' खानजुं लानानै बेबायदिनो जेथो नांनानै माने हयै- हयै माने बेखौ गान्दियाव माने
औ।
औ औ बेखौ थुनना लानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां औ। औ बेबायदिनो जोङो माने जों बेबायदि गोबां नुनो मोनोमोन आरो गोदोहाय जोंहा माने बेबायदिखौ जों दा नुनो मोनला आरो नोंथां औ गोबां खम जाबाय। आरो गोदोहाय जों बेफोरबायदि नुनो मोन जे न'आवनो इन्दि फिसिनानै बेनिनो खुन्दु बेनिनो माने फिथोबनिफ्राय जोंहा माने बे बर' आइजोफोरा गोदोहाय गावबा गावनो न'फोराव दसे सम मोनोब्लानो बेबायदि आखाइफोराव थुनलाबायनानै माने गोबां बेफोरबायदि- इ दायोमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ गो दाथ' जोंना माने गोदोहायथ' जोंहा बेफोरबायदि इन्दि खुन्दुंफोराबो माने बांद्राय दामबो नङामोन नालाय नों थां औ। औ जोंहा माने दा बेफोर इन्दि सिफोरा गोबां दाम जानो हमबाय जों न'आवनो दानानै फानोब्लाबो जोंहा माने गांसेयावनो थामरोजा बे ब्रै रोजा गाहाम बेबाय दि लायो आरो नोंथां।
औ।
औ बैबायदिनो जोंहा माने जोङो दाहाय बर' आइजोफोर गोबां सि जोम दानानै माने गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय जोंनि बर' आइजोफोर माने गोबां बेबायदिनो सुवाल खुसिफोराव थांनानैबो जि दानानै गोबां रां खामायगासि- नो दङ नों
औ नंगौ नोंथां।
जोंहा माने बेबायदिनो गोबां गावबा गावनो बर' आइजोफोरा माने अइफिं खुलिनानै लानानै बेहाव गोबां जि दाग्रा मानसि लानानै बेबाय बिदिनो गोबां माने सानसेयावनो गोबां गोबां माने बुजा बुजा जि जोम दानानै माने गोबां गोबां फानो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
औ बेबायदिनो जों ङो माने बर' आइजोफोरखौ गोबां जौगानाय नुदों औ आरो जे जोंनि बर'नि सि दानायखौ जोंहा माने बेबायदिनो बर'नि साहित्य' सभाफोर जायोब्ला बेयाव माने
अ
सिपस महरै दिन्थिफुंनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बर'नि जि दानायनि बागै
औ नंगौ नोंथां।
बेनि अनगायैबो जोंहा माने गोदोहायथ' बेफोरबायदि बेबायदि दुर्गा फुजा बेबायदिनो मेला बेबायदिनो कनफारेन्स मि थिंफोर गिदोर गिदिर जायोब्ला जोंहा माने बेबायदि सि दखान होनायफोरखौ जों गोदोहाय नुनो मोनामोन नाथाय दाहाय बर' आइजोफोरा बेबायदिनो गोबां माने बेफोरबायदि फुजा मेलाफोरावबो गोबां जि जोमनि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो माने गोबां जोंनि बर' आइजोफोरखौबो माने सि जोम दानानैनो जों गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों। औ आरो इयुनावबो बेफोरबायदिनो जौगालांगोनखौ जोङो माने ओ जों माने सानो आरो नोंथां।
अ नोंथां।
औ बेबायदिनो माने जौगालांबाय थागोन जोंनि बर' आइजोफ्रा आरो बेनि फ्राय सायाव बेबायदिखौ जों आसा खालामो आरो नों
औ नंगौ नोंथां औ।
औ औ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ जागोन नोंथां सि दानाय होननानै बुङोब्ला जेरै नोंथाङानो गोबां बाथ्रा फोरमायलांखाबाय जेरै सिखौ जों माबोरै दायो आरो माबोरै बानायो बेखौथ' नोंथाङानो एसे गुारैनो फोरमायखाबाय अब्लाबो आङो माने गोदोनि आरो दानि फालांगि खालामनायाव माबायदि जोङो नोजोर होना नाय ब्ला माबायदि नुयो बेनि बागै एसे गुवारै फोरमायनानै होनो नाजानोसै। ओ जेरैहाय औ जोंना जेरै सि दानायावथ' जोंना गोबां खस्थ' जायो नङा होमब्ला नोंथ खस्थ' दोङो जोंनिया सि दानायावहाय। गांसे दख'ना दहननोब्ला जोंनो गोबां आगजुफोर नांगौ जायो। जेरै जोंना ओ गोदोनि सि फालांगि खालामनायाव जेरै जोंनि ओ बर' आइजोफोराहाय ओ आखाइजोंनो दानाय सिखौ माने इसे आखाइजों जों दानाय जायोमोन नालाय बेनिखाय बिसोरनाव गोबां जगार थायोमोन बिसोरनाव जै हिसान दानायाव मा मा बिदिनो आगजु नांगौ जायो मा मा बिदिनो जगर नांगौ बेफोर माने बिसोरनाव गासैबो थि थाजोबोमोन। मानो होननानै बुङोबला बिसोर बिसोरनिया माने आखायजों दानाय नालाय माने गासैबो जोंना औवाजों बानायनाय बिदिनो जोंना दंफांजों बानायनाय बेफोर बांसिन ओ बेसादफोरखौ जोंना मुवा बेसादखौ बाहायनाय जायोमोन आरो इसान दानायावहाय औ। बिदिनो जोंनाहाय गोदोनि दिनाव हिसानखौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो लामा सामायावनो ओ माने बेफोरबायदि सोंनानै जोंना दानाय जायोमोन। आरो जोंना आखाइजोंनो गोबां समायना समायना आग'रफोर एरखाङोमोन।
एरोमोन आरो औ।
खाङोमोन जोंना बिदिनो गोबां समायना समायना आगर खौ माने जोंना बिदिबो खालामोमोन खायसे आइजोफोरा बहियावबो माने आगरखौ लिरनानै लाग्रोयोमोन बिनि उनावहाय जोंना औ दखनायावहाय बेखौ माने बिनि महरखौ दख'नायावहाय सु खांना होयोमोन आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना गोबां बिदिनो ओ ओ मेलेम बाहायनानै बा बिदिनो गावनि गोसोखौ हगारसारनानै हिसान दायोमोन गोदोनि आइजोफोराहाय। ओ नाथाय जों नुनो मोनोखि आथिखालनि मुगाया बेफोरबायदि जोंना खस्थ' खालामला। मानो होननानै बुङोबा जोंना खस्थ' खालामनायनि ओ माने गोनांथिया नं ला होननानै सानो आरो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ जेरै जोंना गांसे दख'ना बायनानै गानो गाननो थाखाय जोंना गावनावनो माने गोबां रांखावरि ओ आरजिनानै लानो रोंनाय खाय थाखानायखायनो जोंना बेफोरबायदि खस्थ' खालामनो सानला आरो। जेरै जोंना ओ आथिखालाव सि दानायफोराबो ओ गोबां।
औ।
उम माने गोनोखो आरिमुगा नालाय गोबां बिदिनो मिसिनफोर ओंखारबाय। बेफोरजोंसो गोबां सि दानायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै जोंना ओ सोंनायनि। फाय लानानै दानायसिम एबा हास'नायसिम माने मिसिनजोंनो खामानि मावनायखौ। जों नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो जोंना ओ। आगरफोराबो ओरैबायदि जाबायखि जोंना ओ मुंङानो गैला आगरनि। माने गोदान गोदान बर'नि दखनाबाबो गोदान गोदान आग आगर बिदि बेफोरबायदिसो सुखांनानै होयो आरो बेखौनो माने जोंनि बर' आइजोफोरा। गलाफोराव बायनानै गोबां गानो आरो माने जोंना जेरै बर' बिमाफोरा बे। बेफार खालामनायाव ओ गोजान गोजाननिफ्राय बिदिनो एसे खमाव लाना फैनानै। नै बे। बाजारफोराव बिदिनो गलाफोरावहाय माने ओ ए एसे बेसेन गोसायै बिसोरो। फानफिनो बिदिनो माने बिसोरो गोबां रां खामायगासिनो ओ न'खराव नांगौ जानाय। ओ मुवा बेसादफोरखौ बेफोरबायदि रां खामायनानैनो सुफुंबोगासिनो। आरो बिदिनो गोबां गेदेर-गेदेर न'बो लुनायखौ जों नुनो मोन्दों बिदिनो दख'ना। फालांगि खालामनानै जोंनि आइजोफोराल' नङा बे दख'नाखौ। जोंनि ओ जेरैहाय उम जोंना हौवाफोराबो बे खालामसै आरो दखनाखौहाय मानो होनना होमब्ला जोंनि दख'ना फालांगि खालामनाय एबा दख'नानि बेफार खालामनाया मालाबा थैनानै थांनाय नांङा मानो होनोब्ला जोंना ओ दखनाखौ नांबाय। थाखागौ नङा होमब्ला नोंथां जोंनो सब समायाव दख'ना नांगौ जेरै जोंना, बैसागु बोथोरबाबो गोबां बिदिनो दख'ना बायनाय जायो। गोमो दख'ना बिदन गोबां बायनाय जायो। जोंनियाथ' गोमो दख'नाखौ माने नागिरनानैनो। मोनबावलाया आरो नोंथां बैसागु बोथोर समावहाय ओ। ओ बिदिनो जोंना गोबां दख'ना नांगौ जायो बेनिखायनो जोंना दख'ना बे। बेपार खालामग्राफोरा माने माब्लाबाबो। बिसोरो बै दख'ना बेफारखौ माने माब्लाबाबो गारनाय नङा आरो नोंथां। औ बिदिनो माने बिस फोरो गोबां इनकाम जागोबो जाबोगासिनो नालाय ओ जानो गैयि न'खरब्लाबो जोंना बिद बिदिनो ओ थोनाय जाबो जाबोगासिनो जोंनि बर' न'ख नखरफोराबो बेफोरबायदि फालांगि खालामनानैनो आरो जोंनि द दखना गामसाफोरा माने आ आथिखालाव गोबां बेसेन गोसा जाबोगासिनो। गांसे द दख'ना बायनो थांब्ला नोङो बिदिनो ओ गोबां रां लायो जेनेब जोङो नोङो माने एसे कुवालि माने एसे मोजां दख'ना बायनोब्ला। बेयाव माने ओ नैजि रोजा बेफोरबायदि। ओ माने लाखायोआनोखा आरो नों मोजां दख'ना बायोब्ला औ बिदिनो जोंहा। ओ गामसाफोराबो गोबां बिदिनो दाम गोसा गोसा बेस गोसा गोसा जाबोगासिनो गांसे फा औ औ औ नोंगौ। माथानि खुन्दुङा माने गोबां दाम गोसा जायो आरो जोंना माथानि सिदानाय एसे। खस्थ'बो नालाय नोंथां गिबियावनो जोंहा माथाखौ माने बिदिनो ओंखामफोर ओंखामायदि हुग्रोननानै लानाय जायो बिदिनो जोंना खस्थ'बो जायो बेनिखायनो आरो जेरै जोंना गाननोबो जोबोर मोजां जायो मा औ जोबोर मोजां जायो थान्दा गुसु माने औ गाना मो मोजां मोनो आरो बिदिनो बेसेनाबो गोसा ओ न'फोराव दानानै ओ गानोब्लाथ' जोंना गोबां माने मोजां जायो आरो नोंथां माथानि सियाहाय अब्लाबो जोंना खस्थ' बारा नंआहोब्ला नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंहा रायज्लाय रायज्लाय समाबो जाबाय नङा होमब्ला। नोंथाङा आंनो सि दानाय नि बागै एबा बेफार खालामनायनि बागैसे गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों।